हेलौ
खोनादोंना नोंथां? हेलौ
औ
औ खोनादों दे दासो खोनादों।
औ औ औ होमबा दिनैनि आयदाखौ जोङो बर' आइजोफोरनि बेफ खोनाबाय
हेलौ नोंथां।